हेल' नोंथां खोनादोंना औ खोनादोंना नोंथाङा औ आं खोनागासिनो नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां अ नोंथाङा गुबै अ नोंथाङा हरनाय गुबै जाहोना मामोन?
औ आङो नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङब्ला सावरायजागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ जोंनि सोरगिदिं थानाय बे आबहावा औ खोनादोंना नोंथाङा
औ बुं
औ बे जोंनि थानाय सोरगिदिं आबहावानि सोमोन्दै बे थासारि एबा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ ओ जोंनि बे आबहावा गुबुंले होननाय बुङोब्ला जों गोबां बिथिङाव जों बुंनो हायो नोंथां ओ जोंनि आबहावा गुबुंलेनाया जोंनि बे बिफां लाइफां दाननायनिफ्रायबो कल कारखाना बिदि कम्पानि सालायनायनिफ्रायबो आरो जोंनि मटर गारि हान्था मेला सालायनायनिफ्रायबो जोंनि आबहावा गुबुंलेनाया जायो आरो दिनै साउन्ड गुबुंलेनायनिफ्रायबो जोंनि आबहावाया गाज्रि जायो जोङो आ हावानि ओ जेरै- आबहावाखौ जों गुबुंले खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो मानसि माहारियानो आरो मानोना जोंनि आबहावायाथ' गाव हारसिं बांसिन हामाखौनो जाया जेनेबा जोंनि मानसिफोरासो जोङो आबहावाखौ बांसिन गुबुंले खालामनानै लायो। जों आबहावाखौ रैखा खालामनोब्ला जोङो साफ्रोमबो मानसिफ्रानो जोङो बिफां दाननायखौ खम खालामनांगौ आरो जोङो ओ जाय बिफां गायनो नांगोन जोङो हाजासे आरो कल कारखाना सालायनाय समाव जोङो कल कारखाना जायगायावबो जों गोबां बिफां गिदिर गिदिर बिफांखौ जों गायनांगौ जाहाथे कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैखौ बिथांमोना आरो थिन पिउरिफाइ खालामनानै बिथांमोना आरो गोदान जोंनो अक्सिजेन होनो हायो खोनादोंना नोंथाङा औ जोंनि बे आबहावा गुबुंलेनायनिफ्राय जों रैखा मोनोबा साफ्रोमबो मानसियानो जोङो जोंनि बे आबहावा गुबुंनायनिफ्राय रैखा खालामनोब्ला जों दिनै प्लास्टिक सावनाय जेरै- प्लास्टिकफोरखौ जोङो जानला मानला हाफोराव गारना दोननाय बेफोरनिफ्रायबो जोंनि आबहावा गुबुंले जायो आरो जेनै अरगें हाजो मोनथिनाय बांग्रिं मावनाय थिग बिदिनो दैबाना जानायफोरनिफ्रायबो जोङो आबहावाया गुबुंले जायो मानोना बांग्रिं बायोब्ला जोंनि बे बिफां लाइफां न' बांफोरखौ जोङो सिफायनानै जेरै- सेवहांगार जालाङो थिग बिदिनो जोङो अरगें हाजो देरफ्रुनानै दिनै गोबां बिफां लाइफांफोरा जेरै-खामग्लिनानै जेरै- बेयो सेव हांगार जालाङो बेफोरनिफ्रायबो जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो आरो नोंथां जोङो आबहावानिफ्राय ओ रैखा मोनोब्ला जोङो साफ्रोमबो मानसियानो जोङो फांफा फांफा बोसोरफ्रोमबो जों बिफां गायनो हानांगोन आरो जों बिफां गायनायखौ जोङो खम खालामनांगोन आरो अब्ला जोङो ओ आबहावा गुबुंलेनायखौ जों गोबां बिजिंजों जोङो मिथिनो हायो जेरै- ओ हायो जेरै- प्लाटिकफोरखौ सावनाय बिदिनो जोङो गोबां जोङो उखुन्दै कलारखानाफोराव सावनाय जेरै- गेदेर गेदेर फेक्ट'रिफ्राव दिनै जोङो गोबां मुवा बेसादखौ जोङो कल कारखानानिफ्राय जों दिहुनो नङा होमबा प्लास्टिकनि सियार प्लास थिकनि टेबोल बिदिनो प्लास्टिकनि ओ खामला माने गोबां जों बुस्थुखौ जों प्लास्टिकनिफ्राय जोङो मोनोना जायखौ जोङो सावोब्ला बिनिफ्राय आरो गोबां गुबुंले माने उखुन्दै ओंखारो बेफोरो जोंनि थाखाय गोबां आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो नोंथां अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना जों आबहावाखौ रैखा खालामोब्ला जों सुबुं माहारिया बोरैहाय जोङो ओ रैखा होनो हायो।
औ हागोन।
औव
बिदिनो जोंङो बे ज जेंब्ला जों जोंनि न'खर न'खर न' खाथिहाय न' खाथिफोरावहाय जोंङो जोंनि दाखोर दाला बायदिफोरखौहाय जोंङो।
खोनाफैयाखै आ मोजां?
दा खोनादों ना?
औ इयारफन लादो नामा नोंथांङा
ओहो लायाखै
औ दे खोनाबाय
औ बिदिनो जोंङो जेब्ला जों? जोंनि न' खाथि खाथि साखाथिफोराव जोंनि दाखोर दाला बायदिफोरखौहाय जों हाखर जावनानैहाय जोंङो बेफोरखौ फबनानै दोनोब्ला जोंनि थाखाय मोजां बिनिफ्राय जोंङो बे बेफोरखौहाय जोंङो बांसिनानो जों नुनो मोनो बेफोर दाखोर दाला बायदिफोरखौहाय जोंङो सावनानै होनायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां?
औव
अ बेनिफ्राय जोंहा आबहावाया गुबुंले जायो जेब्ला बे सावनायावहाय जोंहा कार्बनडाय अक्साइड गेसनि बिबांङा बांङो जेब्ला जोंनावथ' थांना थानायाव अक्सिजेने गेसखौ जोंनो नांगौ नंङा होनोमबा?
औव
बिदिनो जोंहा बेयावहाय जोंङो बे दाखोर दाला बायदिफोरखौहाय जोंङो जेब्ला हखर जावनानै फबनानै दोनो। अब्ला बेफोरो सेवनानै सेवहांगार जालांङो अब्लनिया जोंङो बेनिफ्राय आबहावानिफ्राय जोंङो बे दाखोर दालाखौ फबनानै दोनोब्लाहाय जोंहा मोजां जायो आरो जों बांसिन नुनो मोनो बेफोरखौ सावनानै होनाय। जोंङो नुनो मोनो बांसिनै बिदिनो जोंङो दंफां लायफां बां गायनांगोन मानो होनोब्ला जोंना आथिखालावहाय गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोंहा थाग्रा खुलिनि आंखाल आंखाल जानायलाय जोंङो दंफां लाइफां बायदि हाग्रामा सम्फदफोरखौ जोंङो दानस्रांनानै थाग्रा खुलि बानायनानै जों लानायखौ नुनो मोन्दों नंङा होमबा
औव
औ बिदिनो जोंहा बे दंफां लाइफां दानफायनायावहाय आबहावानि खहा जादों आरो बायदि जिब जुनार बायदिफोराबो थाग्रा थानो जायगा गैयि जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि उनावहाय बैफोर जिब जुनारफोराबो। आथिखालाव जोंनि गामि गामि हाबफैनायखौ जोंङो नुनो मोनो बेयाव जोंहा गामियावबो गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो।
ए
औ बिदिनो जोंङो जेब्ला जोंङंनो फोथाराव जोंङो हा गुबुंले जानाय होननानै बुंङोब्ला जोंङो आथिखालाव फोथार बायदि फोरावहाय आबाद मावोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि रासायनारि हासार बायदि जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आबाद मावनायाव
औव
औ बैफोर हासारफोरखौ होनानैहाय जोंङो आबाद मावनायावबो जोंहा हा गुबुंले जानाय एबा आबहावा गुबुंले जानाय ओ खौ जादों होननानै जोङो साननो हायो मानो होनोब्ला जोङो बोसोरफ्रोमबो जों आब बाद मावनायावनो बेबायदि ओ हासार बायदि रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनानै जों आ बाद मावो ओ आरो फिन खेबसेबाव जोङो बिदिनो बोसोर बोसोर बिदिनो ओ आबाद मावनायनि बोथोरा सफैबाय थायोब्ला जोङो बिदिनो ओ हासार बायदिसिना होनानै जोङो आबाद खौ मोजां ओ जानो थाखाय जोङो मोजां खालामनो थाखाय हासार बायदि बाहायनायाव जोंहा हा गुबुंले जानाय जों नुनो मोनो नङा होमबा? औ बिदिनो जोङो ओ
नंगौ औ नोंथां बुंनायाबो जोंनि बे गोबां आबहावानि गुबुंले जानायनि गोबां जों जाहोनफोर बिदिन्थिखौ जों दिनै बुंनानै जों फोजोबनो हाया नोंथां नङा होमबा? नोंथाङा बुंलांबाय जे जोंनिफ्राय बे हा गुबुंले जानाय जोंनि आबादारिफोरा जोंनि बे दुब्लि फोथाराव गोबां रासायनारि मुलि होनानै जों दिनै
औ।
ओ होयो जायनि थाखाय जोंहा दै दैयाबो गुबुंले जायो लोगोसे जे आबहावायाबो गुबुंले जायो बेयो सैथो जों बेफोरनिफ्राय रैखा मोननांगोन जोङो हायोब्ला जोङो ओ गोबोरखिनिफ्राय मोननाय जोङो अर्गेनिक हासारफोरखौ जों होनानै जोङो आबादखौ मावोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जोङो जोंनि जिउ देहाफोराबो गोबां लं लास्टिं जागोन आरो जायखौ जोङो ओ रासायनारि हासारफोरखौ जुदि जोङो सामफा एफा सानफ्रोमबो जाबाय थायोब्ला जोंनि आयुफोराबो सुंलाङो होनना गोबां मानसिफोरानो बुङो मानोना जोङो जानायनिफ्रायनो जोंनि गोबां बेरामा जोंनि देहायाव जायो नङा होमबा नोंथा? बेखायनो जोङो आबहावाखौ रैखा खालामनो हाब्लानो नोङो गावबो गोथां थागोन आरो नोङो गुबुनखौबो थांना थानो होनांगोन आरो नङा होमबा? बिफांखौबो थांना थानो हो आरो नोंबो थांना थानांगोन। अब्लासो जोङो बुहुमाव थावरिनो हागोन आरो नोंथां मानोना जोङो आबहावाया गैयाब्ला जों जेबो खामानिखौनो जों मावनो हाया जेरै नों अक्सिजेन नङा होमबा? बिफां लाइफांखौ नों दानजोबनानै लायोब्ला बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो अरा अब्ला जों अक्सिजेन गैयाब्ला जोङो जिब जुबै जेबो रावबो बे मुलुगाव माने थांना थानो हानाय नङा आरो बेखायनो जोङो ओ बिफां लाइफां खौ जोङो अनसायनो रोंनांगोन बेफोरनो जोंनो जिउ होयो। लोगोसे जोंनो जानाय आदारबो जगायनानै होयो बिफां लाइफाङा नङा होमबा? जेरै फिथाइ साम थाइ गोबां फिथाइ सामथाइनि बिफां दं जेखौ आं मुंख'ना दिनै फोजोबनो हाया बेफोरखौ जोंनो जानाय आदार खौ जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायबो मोनो लोगोसे जोंनि देहायाव जानाय आदारखौबो जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो अब्ला जोङो फांसे बिफां गायो ब्ला जिथा बिफां गायनाय मोनसे ओ बाथ्रा दङ बेखौ जोङो सा फ्रोमबो मानसि माहारिया फल' खालामनो हायोब्ला जोंनि इयुन या जोंनि बुहुमा बिदिनो जोङो ओ माने साबना हाबनाय थागोन आरो जोंनि बे बुहुमा अरायबो। अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होबावदो।
औ बिदिनो जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो जोङो ओ बंफां लाइफां बायदि गायनानैहाय जोङो आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो हायो।
अब्ला नोंथाङा सोंदयै फोरमायनानै होदो नोंथां।
औ ओ जोङो दंफां लाइ जेब्ला जोङो दंफां लाइफां गायो अब्लासो जोंनियाव ओ अखा हायो बे अखायाब जोंनि थाखाय गोनांथार मानो होनोब्ला जोङो बायदि ओ बोम बंफां लाइफ फां गैयि जायगा ला रानस्राव जानायखौ जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो बंफां लाइफ फां गायनानै लायोब्ला दंफां लाइफ फां गायोब्ला जोङो दाखोर दाला बायदिफोरखौहाय सावालासिनो जोङो फेसेवनानै हाखर जावनानै फबना दोनोब्लाथाय बिदिनो मोजां जायो जोंनि आबहावाया अब्लासो गोग्गोयै थागोन। औ बिदिब्ला नोंथां जोंना सावरायनाया समा एसे गोबाव जानो जाबाय जोंनि सावरायनांगौ आयदा खो बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय औ औ गोजोन्थों।